नोंथां आंनि बुंनायखौ मोजांङै खोनाद जोंबा
औ औ खोनादों।
अ नोंथांङा मा खालामगासिनो दं?
आंङो नै दायो ओरैनो दंथयो।
अ अ नों नोंथांना खबरा माबोरै?
खबरा आंना मोजानङानो नोंथांङा लाय?
औ आंनाबो मोजांङानो नोंथां।
औ बोथोरफोरा बोरै सोलिदों इथिंजाय?
औ मोजांङानो इथिंजाय माने दोमैलु दोमैलु अखाबो गैया सानदुंबो गैया माने ओ ओरैबायादि मोजां आरो बोथोरा इथिंजाय।
अ जोंनि थिंजायबो थिगानो अख खा अखाया दानि बावैसो हानानै थांबाय दायो स्रां जानानै दंङ आरो गोजोन नो।
अ ओम
नोंथांङाम ओ ओ नोंथांङा माबा फोर सोंनो गोसो जादोंबा सोंजागोन।
अ नोंथां आं नोंनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय माने जोंङो ओ गारि मथरखौ जोंनो मानो थाखाय नांगौ बा जोंङो गारि मथरखौ मानि थाखाय जों सोलियो जोंङो गारि बयबो फोरा जोंनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि बेखौ नोंथाङा गुवारै फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां। गारि मथरखौ मानो थाखाय नांगौ होननानै बुंङोब्ला जोंङो एखे बारे गोजाम मुगानिफ्रायनो मुगानि खौहाय जोंङो इसे बाबो हानदेर हरनांगोन आरोना मा होनो गारि मथराथ' गोद दो गोद दोहाय गैयामोन नालाय दंङमोन दं गैद्राय नंङा दङमोन दंनाया खिन्थु बुहुद खममोन आरो दा जोंङो दाबसे जायगानि ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्ला
उम
लानो गोनां जायो जोंङो मटरनि गोनांथि जायो गोजाम मुगायावहाय मा जायोमोन जोंङो बिदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थिनो थाखाय मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरबायदिजों ओ रड रौ रौ थोन जों थांनो गोनां जायोमोन‌ आरो बेयावहाय मा जायोमोन जोंङो दायो आरो आथिखालाव आथिखालाव सानसेयाव मोनहै बोनहैनो गोनां जान्थायावहाय सिगांहाय गोजाम मुगायावहाय हर थालाय लायनो गोनां जायोमोन आरो साननै सानथाम हर थालायलाय गोनां जायोमोन नाथाय दा आथिखाल मुगायावहाय गोबां सोलायनाय फैबाय आरो दाबसे जायगानिफ्राय जोंङो गुबुन दाबसे जायगासिम जुदि हान्थिनो गोनां जायोब्ला थांनो गोनां जायोब्ला जोंङो गारि मथरनि दारायैनो जोंङो खम समनि गेजेरावनो मोनहैनो हायो आरो। आरो गारि मथर गारि मथर गैयाब्ला जोंङो दानि मुगायावहाय गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो हमनानै ला जोंङो माबा मोनसे हरखाब जाब्रबथायानो जाबाय जोंनि गेजेरावहाय होमबब्ला नामा गोदोनि समावहाय सिगांनि समफोरावहाय ओ मा जिउ जिउखौ खोमा नानै लानो गोनां जा जानो हा हागौमोन आरो दानि मुगायाव खिन्थु मा गारि मथरनि दारै जोंङो खम समनि गेजेरावनो मेडिकेलावहाय लांनानै फाहामथायनि राहा लानो हायो आरो।
औ नोंथां उम आरो माबाफोर बुंबावनो दंबावबा नोंथाङा?
औ आंङो माने ओं गोजाम खोथा जोंनि बे सिगां जाफ्लेबाय थानाय बाथ्राखौनो फोरमायनोसै आरो नोंथां गारि मथरनि खोथा बुंनायावहाय माने सिगांहाय लोमजाबा साजाबा मा खालामनो गोनां जायोमोन जोंना ओ लामाफोराबो बारा एसे मोजां नङामोन दानि रुजुनायाव दाथ बहुद मोजांना गारि, मथर, बाइक, स्कुटि नखरफ्रामबो ओ मा दायो गारि मथर दंजोबो आरो गैया होननानै बुंनो हाया। सोरहाबा सोरहाबाथ गंथाम गाहाम दङ बाइक दङ स्कुटि दङ कार दङ दानि आरो आथिखाल मुगायाव माने गारि मथर गैयाब्ला माने हान्थिनोनो बुहुद गोब्राबसै आरो। दानि मानसिफोरा दानि मानसिफ्रा आरो थाबायनोबासै लासै खारनाय बे टटफोरजों गाखोनो टटफोरावबो गाखोनो बाग्रा जाबावबायसो माने दानि मानसिफ्रा बहुद गोख्रों आरो गो ख्रै माने जेरावबो पास माने थाब जानायखौ लुगैयो आरो थाब मोनहैनायखौ लुुबैयो बेखौ नोजोर बोना नै नो दा आथिखाल मुगाया बहुद जौगाबोगासिनो दङ आरो थांलाय फैलाय हाथाय बाजार फुजा मेला बायदिफ्रावहाय मा थांनो थाखाय दावबायनो थाखाय गारि मथर फोरखौ जों बाहायो आरो गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखायबो जोङो गारि मथरनि गोनांथि साननै- साननै लानायावहाय जुदि सानसेयावनो मोनहैयोब्ला जोंनि थाखाय बहुद सुबिदा नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां। आं आंङो आ बा फुवारना होनो सानदों। बा माने गोदोनि समाव बा गारिफोराथ गोबां बिबांनि खममोन होमबा गोदोयो मोनसे बा मोननै गंसे बा गंनै ओ ट्रेन दंमोन। बे ट्रेनाबो उम गोदोनि समावहाय खैलानि ट्रेनमोन
औ औ।
आरो जेथिया नोङो हमनानै ला ओ दाब दाब गोजान गोजान जायगायाव थांनोब्ला नोङो जुदि आ हान्थिनाय लामा हान्थिनानै थांनांगौ जायोमोन ओ बेमार आजार जायोब्लाबो नोङो उम ओ गद गरायनिबा मोसौनि गारि बिदि बदि दङमोन। आरो गोदोनि समावहाय बुंनो थाङोब्ला आरो हान्थिनानैनो जिब राहा खुंनाय जायोमोन। जेरै बेमार आजार थायोब्ला जाब्लाबो उम मानसिफोराहायो ओरैबदि खस्थ मोननांगौ जायोमोन मानो होनोब्ला ओ बेहायनो गोबां सुबुंफोरा सि जिउ गोमानांगौ जादों ओ गोदोनि समाव आरो उम जों जेरै आथिखालावहाय हाग्रा बंग्रा गैयामोन बा बे गोदोनि समावहाय गोबां बिबांनि हाग्रा बंग्रा दङमोन आरो गोबां बिबांनि ओं आ गाज्रि बा हाग्रानि ओ गिदिर गिदिर मै बा गिदिर गिदिर मोसा खम बिबांनि नुनो मोनबाय गोदोनि आरो दानि जुगावहाय बबावबा गोजान गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो ओ बुहुद बायदिसिना माने दोरोनानि मुगायाव ओंखारबोबाय मानो होनब्ला जोङो ओ बिरखं बिरखं फुंनिसोन ओ बिरनाय गोजौनि बिरनाय गा गाहायनि बिनाय बा गाहायै थांनाय ओंखारबाय ओ बिरखंजोंबो नों हान्थिलांनो हायो बाद नोङो ओ ट्रेन गारि मथर बुहुत गोबां बिबांनि ओंखारबाय जोंना माने प्रब्लेमा गैला आरो बुहुत माने प्र ब्लेमा जोंनि थाखायाय बहुत खम जाबाय। औ। आरो बुंनो थां-थाङो जुदि नोङो इस्कुल कलेजाव गोदोयो गारि मथर थांनायावबो गोबां सम लायोमोन थाबायना थांनानै ओ दानि जुगावथ बेबायदि नंला ओ दानि जुगाव गोबां बिबांनि गारि मथर ओंखारबाय गारि मथर जाब बार ओ बिनि उनावहाय जोङो गारि मथर ओ नांगौ होनबानो मोनो नों जुदि नांगौबानो ओंखारबानो मोनो आथिखालाव अ
मा होनो सिगांहाय बहुद थाबायनो गोनां जायोमोन नङा होमबा नोंथां। बेरामिफोरखौ लांनोबाबो औवायाव हाय जि खानानैसो लांनो गोनां जायोमोन थाबायनानै बाननानै हाग्रा गेजेर गेजेर लां फ्राबो बिदिनोमोन नालाय लामाफ्राबो मोजां नङामोन सुबिदा गैयामोन बेनिखायनो गारि मथरनि अनजिमायाबो गैया जादोंमोन आरो दा लामा सामा मोजां जाबाय बिनिफ्राय आरो हाग्रा बंग्रायाबो दान स्रांजाबाय थांलाय फैलायनि थाख खाय ओ मोजां जाबाय बेनिखायनो मा गारि मथरनि अनजिमायाबो बांनायनिफ्रा बांबोदों आरो जों गारि मथर गारि मथर बां-बांनायनि जाउनावहायबो जोंहा गोबां खहा जादों सुबुं माहारिया आरोना बिथिं जाय आबहावायाबो गुबुंले जाबाय बिथिं आरो मानसिनि थैनायनि अनजि बिदिनियाबो बांनायनिफ्राय बांबोगासिन नो दङ गारि मथर सालायनो गिला बायनो गिला समाजावबो गोबां मा होनो जेंना लाबोगासिनो दं आरो गारि मथरनि अनजिमा बांनायावहाय सोरनिबा सोरबा सोरबा मा खालामो न'खरावहाय न'खरनि न'खरनि मानसिफोराबो बायना बायलाबायनानै सालायलाबायसिगोन बेयावनो माने सुबुं अनजिमा सुबुं अनजिमाजों सुबुं अनजिमाया खम जानायजों लोगोसे मा गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो गारि मथर
औ नोंथां आथिखालावथ' हान्थिनाय लामा होनोब्ला गारि मथरल' नङा जोङो ट्रेनबो ट्रेनजोंबो जों हान्थिनानै गोबां माने सम समावहाय बिदि नोङो दाबसे जायगायाव थांनोब्ला नोङो ओ गोदोनि समावहायो लामाफोरावबो नों बुंलांनाय बायदि लामाफोरावथ गाज्रिमोन दंफां बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रानि गेजेरावसो माने लामा नाय गिर नागिर ओंखारनाय जायोमोन दानि जुगावथ' बेबायदि नंला ओंखारबाय लामा हान्थिनाय लामाफोरा मोजां मोजां जाबाय गारि मथर ओंखारबाय माने आजिखालि आथिखालनि जुगाव माने बिराद सेेन्ज जाबोबाय आरो माथो आ आथिखालनि जुगावहाय बिराद माने गोदोनि समावथ' फरायनाय बा माने गारि मथर बेफोरदि जेबो गैयामोन जानांगौ लोंनांगौ बेफोरबायदिमोन आरो दानि जुगावथ' बेबायदि नंला माने बुहुद सोलायनो हमबाय जोंनि इनभाइरमेन्ट बा जोंनि आबहावाया बुहुद सोलायबाय आरो अ नोंथां जोंनाथ' समावबो जाबाय जोंथ' गोबां बिबांनि जों गारि मटरखौ मानि थाखाय बाहायनाय जायो बा जों गारि मटरखौ मानि थाखाय जों नांगौ बा जों गारि मटरा मानि थाखाय इम्परटेन्ट बा जोंनि मानि थाखाय आ रैखाथि होयो बिनि बागैथ' जों गोबाव गोबां सावरायबाय बा गोबां माने बुंफुरलायबाय बिदिबा बिदि जायो गोदोनि समावबा माबायदि जायोमोन आरो आथिखालावहायो गारि मथर मटर गैयाबानो जेबो जाया होननाय बायदि समा फैबाय आरो गोदोनि जुगा गैला माने आथिखालावहाय गोदो माबायदि थायोमोन बा गोदो जानाय लोंनायफोराबो बिराद गाज्रि जायोमोन दानि जुगावथ' बहुद बेलेग बेलेग जानाय बा बेलेग बेलेग ओंखारबाय आरो नोंथां जोंनाथ' समाब बो जाबाय नोंथांजोंगो गोबां रायलायबाय जोङो गोबां माने सोंथि सोंलायनाय जाबाय बा राय्लायबाय दिनैनि बे रायलायलायनायखौ जोङो बिसिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां सि नोंथांखौ लोगो मोननायनि थाखाय आरो ओ बा नोंथांजों बिबुंथि लनि बा नोंथा मोजां आंनो बेखे होननि जुदि आं रोंनायखौ नोंनो बुङोब्लाों आंनो रोंनायखौ बुङोब जोङो बर'फोरा बिदिनो जौ खगारलांथों होननानै आङो मिजिंथिनाय जाबाय आरो नों
औ औ औ नोंथांनिसिमबो साबायखर
औ दे नों नोंथां होमबा जों कलखौ दोन्थ'लायनोसै